औ थां
औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां।
औ ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां,
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथां आंनि जि कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों जोंनि जि काति फोरबो खुंनाय बिनि बागै एबा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों इसे सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे सम मोनो हागोन ना?
औ औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ अब्ला आङो बे काति फोरबोनि बागै आं इस इसे फोरमायग्रोना होनोसै आरोना नोंथां
औ औ फोरमायजागोन नोंथां
औ दा जोंहा बयबो मिथिखागौ नङा होमब्लाना नोंथां जे जोंनि काति फोरबोखौ जे जोङो फोथाराव एबा दुब्लियाव जोंहा साथि खाला लगायनाय होनना बुङो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ जायखौ जोङो आसिन दानानि जोबखालि एबा जोबथि सानखालि फालि थालि नाय जायो नङा होमबा औ बिबायदिनो जोंहा जि आसिन कार्ति दानाव जोंहा जि दुब्लिया सोमखोर एबा ओ जोंहा जि माइ ओंखारहांनाय सम बे समाव माने जोंहा दुब्लियाव जाहाथे दाउ सखा बायदि एम्फौ एनलाफोरा जानो हायैनि थाखाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुंबोनाय मोनसे बियो नेम आरो नोंथां माने जोंहा बे सा सो आ आसिन दाननि जाहा जोबथा सानखालि जोंहा मोनायाव ओ औवा औवा मोनसे एबा गन मोनसेयाव जोंहा जे थालिर बिफांनि जोंहा ओ जुस ससे एबा थालिर बिफांखौ जोङो दानना लानानै जों बिनि थे ससे बुग्लाखौ जों लानाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
जेराव जोङो आलारि बाथि ओ थाव गुबै आरो जोंहा साथि लगायनाय बायदि लाय जिरादखौ मुवा बेसादखौ लानाय जायो आरो ना नोंथां औ बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव गोबां बायदि ओ मुवा बेसाद जायो जेरै जोंहा ओ उम थोगि एबा बायदि गाजि ओ आंगुर, नारेखल, थालिर बायदि गोबां बायदि मुवा फिथाइ सामथाइ होयो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ
औ आरो जोंहा बे सानखालि बे आलारि बाथिखौ लगायखांनानै जोंहा ओ दान्दिसे स बु औ खुलुमनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बिनि उनाव जोंहा खुलुमखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे मेथाइ दोंबावो जायखौ जोङो ओ हुर सका हुर होननानै नोंथां ओ जेरै हालो दैलो मालाय मालाय लोरबां लोरबां जोंनि माइ गोमोन मोन बायदि आरो नोंथां औ बिदिनो आरो नोंथां जे जोंनि जि माइ जे जायखौ जोङो आबाद मावो नालाय नोंथां जायखौ जि जोंनि दाउ एबा एम्फौ एनलाफोरा बा जि जानानै बिखौ फोजोबलाङा एबा ओ हामा एबा गाज्रि खालामा बेनि दा जोङो बे सानखालि ओ बे काति फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिनि उनाव जोंहा जि जों गोबां नुनो मोनो जि जोङो आबाद फोथार एबा फोथाराव जों जि
औ औ
खाथि एबा आलारि खा आलारि बाथि लगायो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव बेयाव जि होनाय जोंनि जि जिखिनि जि ओ थोगि एबा गाजि बायदिसिनाखौ ओ जोंनि गामिनि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो ओ सिरि सि रि थांनानै लाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
मानो होनब्ला जों बेखौ नुबाबो जेबो होना मानो होनब्ला जों बेखौ ओ इसोरनिनो फिसा होननानै जों साननानै ओ बिसोर गथ'साफोरखौ जोङो जानो होयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो आलारि बाथिखौ माइआवल' नङा जोंहा जे न' साखाथियाव थानाय जोंहा मैगं थिलि एबा बारि बागान बायदियाव जोङो लगाय लगायो आरोना नोंथां। जेरै आरो जोंहा माइ दोननाय बाख्रि बायदि आरो जोंहा न'मा न' ओ नुसुं बायदियावबो लगायनाय जायो आरो जोंनि जि ओ जाय आरांगायाव जोङो एबा जोङो फरायो आरोना नोंथां टेबुलाव बेयावबो जोङो ओ आइ माइनावनि फट' थायो लोक्षि बायदि नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेयावबो जोङो आइ सरस्वती बायदिनि मुसुखायावबो जोङो बे सानखालि साथि खाला लगायनानै एबा आलारि बाथि लगायनानै जोङो ओ
औ औ
बोर बिनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खाथि गासाखौ फा फो खुंनाय जायो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ औ थारैनो हागोन नोंथां। दा नोंथाङानो गासैबो बाथ्राफोरखौहाय फोरमायनानै होलांजोबखाबाय नोंथांनोबो आङो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै नोंथां जोंनाथ' ओ काति गासा होनोब्ला जों बर' सुबुंफोरा गासिबो मोनथिखायो। बिदि जोंना ओ दैज्लां बोथोरावहाय जेब्ला जोङो माइ आबादफोरखौ मावखांगोन मावनानैहाय जोंना जेब्ला बियो सोमखोर सोमखोर गाबनि महर लागोन जेब्लाना बियो ओ आसिन दासनि जोबथा खालार फैयो अब्लाना जोंना बेयावहाय गोजौ गोजौ गाब लानानै जेब्ला माइया बिथ'राइ जेननो लागोन बा जोङो थराइ जेननो लागोन अब्लाना जोंना बे काथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङानो फोरमायखांदों दि जोंना काति गासाखौ आसिन दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो होननानै नंगौना नोंथां जेरैहाय जोङो जेब्लाना आसिन दासनि आसिन दाननि जोबथा खालार फैगोन अब्लाना जोङो गिबियावनो ओ नखरावहाय दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै जोङो बाथौनि थानसालियावहाय गिबियावनो जोङो आफा बोराइ बाथौनो ओ लायजौ लाय लायजौ लाय बनानै गय जरा फाथै जरा बुद प्रसाद जेरैहाय जोङो नारें फिथाइ जुमब्रा बेखौ होनानैहाय जोंना आरज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जाहाथे जोंनि बोथोरनि माइ आबादफोरा मोजाङै जायो। बेनि उनावहाय जोंनिया ओ आइ बिमा माइनाव बे बिमा माइनावबो जोङो गिबियावनो लाइ जौलाय बनानै गय जरा फाथै जरा थालिर जरासे बा जोङो ओ थालिर जुमब्रा होनानै जोंना आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना जोङो। ओ मोनाहांनो हमगोन बा जोङो सान हांबहांनो हमगोन अब्लाना जोङो दुब्लि फोथार फारसे ओंखारलाङो आरोना नोंथां। बेवहाय जोङो थाइगिर फिथाइ जे थाइगिर फिथाइनि खंखौ जोङो जिरनानै लानांगोन आरो ना नोंथां जिरना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ औवानि गन दाननांगोन आरोना नोंथां जंफार जंफार बेबायदि दाननानैहाय जोङो बेयाव जंफारखौ ओ मा होनो बेखौ थाइगिरावहाय थुना होनांगोन आरो ना नोंथां थुना होनानै जोङो बेबायदिनो जरासे ओ दुब्लि फोथाराव लांनांगोन आरो ना नोंथां जरासेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै बेबायदिनो ओ बे थाइ गिर खंआवहाय जोङो गिबियावनो जानाय थाव होनांगोन बेनि उनाव धुप धुना सावनांगोन। दै गोथार लांनांगोन बा जोङो बेयाव लाइजौलायखौ जों होनानै गय जरा फाथै जरा बुध प्रसाद जेरै जोंहा नारें जुम्ब्रा बेबायदिनि होनायखौ जोङो नुयो आरोना नोंथां।
औ था नंगौ थारै नंगौ।
बिदि होनानैहाय जोङो बेयाव ओ आर'ज गाबनानै जेरै आइ बिमा माइनावखौ जोङो आर'ज गाबो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना हे आइ बिमा माइनाव जोंनि बोथोरनि आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बा जोंनि माइ फिथाइफोरखौ एम्फौ एनला दाजाथों। स्लद स्लद ओंखारथों दाउसिन दाउला फोरा दाजाथों बिदि होननानै जोंना आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बेनि उनावहाय जों लांनाय थाव जानायखौ जोङो आखाइयाव एसे लानानैहाय जोंना था ओम माइनि गुदियावहाय जोंना फोनना होनाय जायो आरोना नोंथां बे फोनना होना याव जोंना मोनसे सल' दोङो जे जोङो हुर हुर सखा जोंनि माइआ थब्लं थब्लं ओंखारथों दाउ सखा दाजाथों एम म्फौ एनला दाजाथों मोजाङै मोजां गोमोन गोमोन जाथों होननानै आर'ज गाबो आरोना नोंथां जोंना बेयाव आलारि बाथि सावनायावबो मोनसे नेम दोङो जे जोंना जे जोंनिया ओ फुल फाख्रि माइरं बा जोङो जोसा माइब्रा बेफोरावसो जोंना आलारि बाथिखौ जोङो सावनाय नुयो आरोना नोंथां। बेफोरावसो जोंना सावो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बेसो ओ माइरं गोरलैनि नामाव गोग्लैयो आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो दुब्लिनि फ्राय फैखांनानै बेबायदिनो मोसौ गलियावबो जोङो ओ गंसे जेरैहाय जोंना थाइजौ खं थाइगिरनि खंखौ मोनसे लानानै ओ औवानि दालाय मोनसे दाननानै बेयाव थुनानै आलारि बाथि होयो बेयावबो जोङो लाइजौ लाय बनानै बेबायदिनो गय जरा फाथै जरा बुद प्रसाद बायदिसिनाखौ होनानै जोंना ओ मोसौनि गलियावबो आर'ज गाबो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो लामा बे लामायावबो जोंना थाइगिरनि खङावनो जोङो गनथुनानैहाय आ'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोंना बारि बे बारियावबो जोङो थाइगिरनि खङावनो सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेबायदि थाइगिरनि खङावसो जोङो दुब्लि फोथारफोरावहाय आलारि बाथिखौ सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया बे हानि आलारि बाथिखौ जोंना
औ नोंगौ थारैनो